हा औ औ नोंथाङा मा खामगोन मा खादों दायो।
औ दाथ' ओरैनो दंबयो नोंथां।
औ होनबा नोंथाङा आंजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन ना।
हागोन दे।
औ औ माने जों जोंआनि जोंनि बर' हारिनि। फोरबोफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमोन नोंथां माने जोंनिया। फोरबो होनना ओं फोरबो होनना बुंनो जोंना बोथोरजों सोन्दो गोनां आरो जोंना आबादजों सोन्दो गोनां फोरबो। फोरबो जेरै जों मा होनो। बोथोरजों सोमोन्दो गोनां होननानै बुंब्ला जों बैसागु मागो बेफोरखौ बुंनो हायो आरो। जों आबादजों सोमोन्दो गोनां होनना बुङोब्ला' जों खाथि गासा। आमसिसुवा ओं बेफोरखौ बुंनो हायो आरो ओं। दाथ' उम नोंथाङा मा होनो बे। मा होनो जोंनि बर'फोरनि फोरबोनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
हागोन दे।
औ देलाय एसे फोरमायग्रोलाय नोंथाङा।
औ नोंथां बुंनाय बायदियै जोङो आङो बे बाथ्रानि सायावनो। बेसों जों सावरायनानै लानाय बाथ्रानि जायाव आङो। ओ मा बुंनो सानबाय आरो ओ जोंनि बर'फोरनि फोरबो थारमाने रंजाथाइ फोर फोरबोखौनो होनांगौ जाहैबाय रंजाथाइ फोरबो
औ
औ नोंथां बुंनाय बायदि रंजालि बैसागु फोरबो ओ खाथि ओ गासा फोरबो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन फोरबोनि सायाव आङो ओ बुंनो सिगांबाय ओ गिबिथारावनो जोंहा आ बैसागु फोरबो
औ।
बैसागु फोरबोआ जों बर'फोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बैसागु फोरबोआनो जों बर'फोर बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो जायखौ जोङो एंगारनानै जों बर'फ्रा जुदा जानो हाया
औ
बैसागुआनो जों बर'फोरनि बिखा बिख्लो आमाय थुख्ल' होननानै बुंदों जायखौ बिखानि खौसे जोङो गोबांथार बिजाबफोरावबो फरायबोनो मोनबाय आरो जों मिथिगौ बैसागुआनो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो बैसागुआनो जों बर'फोरनि सिनायथि आरो बैसागुआनो जों बर'फोरनि बिखानि खावसे आमाइ थुख्ल' हो बैसागुखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो रंजाबोदों बे परमपरा गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्राय जोंहा सोलिबोदों दा दिनैनि समावबो बै गुखौ जोङो गोबांथार आथाल लायै आथाल सुबुंफोरा रंजायो गोदोनि समाव रंजानाया एसे आलादामोन ना थाय दिनैनि समाव मुगाजों सोलाय जों मुगाजों बयबो खारफानांगौ दा बे खौ नोजोर बोनानै दिनैनि समाव रंजानायफ्रा एसे आलादा जाबाय थेवब्लाबो जों बैसागुखौ बैसागु हिसाबै दिनैसिमबो फालियो। आरो इयुन समाव फालिलांबाय था थागोन हा गोदोनि समावहाय जोंनि बैसागुखौ आ से सप्तानिफ्राय लानानै से दानहालागै जोङो गोदो गोदाय फालिनाय नुयोमोन। गिबिथाराव जोंहा सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोनसे आ गोखा गोखै जानाय मोसौ थुखैनाय आरो बायदि बायदि हाबाफोर लानानै जोङो गोदोनि गोदोनि समाव मोसौ थुखैनाय आरो गोखा गोखै जानाय बे मोनसे फोरबोखौ लानानै जोङो सैथ' दाननि जोबथा सानखौ फालिनाय जायोमोन। जेराव जोङो मोसौ थुखैखांनानै जोङो मोसौ थुखैनाय समावहाय थुखैखांनानै जोङो मोन मोनसे मेथाइ खनो लाव जा फान्थाव जा होनलायनाय मेथाइ जोङो बेफोरबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि सोलिबोनाय मोनसे मेथाइ जायखौ जों खुगा मेथाइ होनना मिथियो दा थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागु जों सरजाबनानै गोबां थार बेबायदि समायना, रमायना, गाननाय, जोमनाय, जानाय, लोंनाय दामनाय, देनाय बेबायदि गोबांथार हाबाफारिफोर दङ। दा जोङो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बैसागु खौ जोङो न'डाउट माखासे रंजानाय माजानाय बिदि माबायावल' फालिनानैल' थाङाखै जोंहा बैसागु गु आथिखालाव गोबांथार जौस्राङाव लाबोनायनि मोनसे आ खाबुफोरबो जोंहा गोबां जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बानायनानै लाबाय जेरै बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै आ गामियावहाय आ बैसागुनि से थारिख जानाय लोगो लोगो बा बैसाग से अक्ट' जानाय लोगो लोगो गिदिरफोरखौ मान सनमान बिदि मान बावलायनाय गिदिर उन्दै मान होलायनाय आरो बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बायदि मैया हाबाफा हाबाफारिफोर खुंनाय जोंहा गोदोनि समनि दावला सौलायनाय दुरुं बोलायनाय बेबायदिनो गुबुन गोबां सानथ्र'लायनो हायै बैफोर हा हाबाफोरखौ जोंहा बैसागुनि गेजेरजों जोङो बोख खांनानै लाखिनो हादों दा बैसागुखौनो जोङो गिबि हमनानै बैसागुखौनो आ हमनानै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोर फालिनो हायो फालिबाय थाबोदों आरो बैसागुजों जोंहा गोबांथार फोर्बोफोरा सरजाबनानै थायो।
औ औ नंगौ
बैसागु जों गोबांथार रोखोमनि मावनाय दांनायाबो जोंहा सरजाबो जोंहा बैसाग सागुजों आबाद बा माइ आबादजों जोंहा गोबांथार सरजाबनानै थायो जेराव आ जों आ बर बर'फोरा दारि गाहाय हारि
औ
नङा होमबा जों बर'फ्रा आबाद मावनानैनो आबाद मावनानैनो जानो मोनग्रा हारि जानो मोजां मोनग्रा हारि
औ
ओ गिबिथारै जों बर'फोरा माइ आबादखौनो गावनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन आबाद होननानै हमनानै लायो।
औ
माइ आबादजों जोंहा बैसागुजों थोंजों सोमोन्दो दङ। औ माइ माइ आबादजों जोंहा थोंजों सोमोन्दो दं माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंहा माइखौ माइ आबादखौ बोखांखांनानै जाहाथे दैलां सेमानि रं आ खामानि माव माइ दैलांसेमानि खस्थ' मावनाय बेफोरखौ जिहेथु जोङो ओ दानगार हरनो हायो दा बैफोर आ गैया खालामनो हायो बैफोरखौ जोङो बैसागुनि गेजेरजों बैसागु मोसानायनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि गावनि गोसोखौ खुसि खालामनाय आरो गावनि आ साननाय हनायखौ आ मावो दाङोब्लाबो जों बर'फ्रा रंजायोथ' दा बै बैसागुनि गेजेरजों जोङो बावगारलायनाय मोनसे थासारि जों हमनो हायो आरो जोंहा बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि फोर्बो होननानै बुङोब्ला जोंहा खाथि गासा गैया होमबा जोंहा
नंगौ नंगौ दङ।
माइ आबादजों सोमोन्दो गोनां जाय समाव जोङो माइ माइ आबादा मोनो फिथाइखौ जों बोखांनो हायो बे समाव जोङो बै काथि गासा होननाय बे समावहाय माइ आबाद मोनहां मोनहां समाव जोङो आ माबायाव माइबाद बारियावहाय जों बिदिनो थाइगिर बिखंनि जेवारि सावनानै बैफोर फोर्बोफोरखौ फालिबोयो आरो बेफोर जों बर'फोरनि मोनसे परमपरा हाबाफारि दा बिदिनो जोंनाव गोबां गोबांथार बेबायदि बर'फोरजों सोमोन्दो गोनां माखासे फोर्बोफोर दङ। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथाङाबो बे आयदानि सायाव फंनैसो जोंनि जों सानैनि गेजेराव सावरायलायनो हागोन।
औ औ औ हागोन दे आं बुंनि नोंथां। नोंथाङा जिहेतथु बैसागुखौ बैसागु फोरबो आरो खाथि गाासानि फोरबो एसेबाबो बुंलांबाय। आं माने आं मागो मागो फोरबोनि बागैनो एसे बुंनोसै। नङामोन नोंथां जोंहाबो बे मागो माने जोंनि आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां होनांगोन आरो बोथोरजोंबो सोमोन्दो गोनां होनांसिगोन। बेखौ जिहेथु जों माने माइ आबादफोर गायखांनानै माने। जों बै मागो फोरबोआवहाय जोङो माने। माइ म मा होनो जों मावनानै मोननाय बैफोर मा होनो दुखु खस्थ'। थ बा बेफोरखौ जों माने बैयावहाय माने जाला जयै माने। जालायनो होननानै माने जों बे मागो फोरबोआवहाय फिथा सौराय बेफोरबायदिनो सावनानै जानाय जायो आरो जों माने जों जिहेथु जों बे आबाद मावनानैनो मोननाय बै माइरंफोरखौहायनो जोंङो माने फिथा देनानै जानाय जायो आरो जों बै मागो फोरबोफोर जों माने माबा फिथा देनो थाखाय जोंङो माने पुष मासनि माने जोबथा सानखालिनो माने खायसेफ्रा माने फिथाखौ देखानानै लायो आरो। आरो फिथा अन गुन्दैखौ माने माइरंखौ माइब्रा माइरंखौ सोमनानै ओं। बार खायसेफ्रा माने एक थारिखैनो अखा नायै गोदोनि समावथ' माने अखाानायनायै एक थारिखआवनो माने सोरांसे सोरांसि देयोमोन होननाय खोनादों आरो ओमफफ्राय दानि दिनाव माने सानसे सिगां माने बेलासिफ्राव देखानानै लानायखौ जों नुनो मोन आरो। ओम दानियाथ' आरो मा होनो बांसिन फिथा देनायखौनो बारा खोनाला माने बांसिन। माने मेसिनाव हैयो ग्रेन्डारफ्राव माने
मेचिनाव होयो आरो औ जोंनि बर'फोरा आरो बांसिनानो फिथा देनाय माबाखौ गारनो हमबाय बांसिनानो आथिखालाव।
माने आथिखालाव जों बैफोर आइजें आयलाखौबो नुनो थांला जिहेतु दिंखि वाल्द बेफोरखौबो नुनो थांला नालाय माने। बेफोरनि जाउनाव माने जों बैफोर मेसिनफ्राव देनानै बा ग्रेडार मेसिन होनानै सौनायखौ जों नुनो मोसै आरो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि फिथा सौराय सावनानै जायो आरो माने मेंनायफोरखौ ओमफाय माने बेयावनो बावारनाय जायो आरो माने मेंना नानै जानांगौ होननानै माने बिदिनो न'खरनि गामिनि रायजो राजाफोरखौहाय माने लेंहरलायनानै जायो आरो बिनिनो फिथा जानानैजों लोगोसे माने एक थारिक बे मागोनि एक थारिक खालि माने फुजा होनायजों लोगोसे लोगोसे माने। माबायो आरो मा होनो ओम न'खरनि गामिनि गिदिर फोर मान बावो बिदिनो आरो सोरबा थैनायफोर थाङोबा बिसोरनो सोरबाफोर थैनानै थांनाय बेफोरनो माने जों सब बावो आरो जेनेबा फिथा सौरायाइ बेफोरखौहाय फुजा होनाय हिसाबै माने औ। बावनाय जायो आरो ओम आरो बेजों लोगोसे जों माबायो मा होनो। गोबां रोखोमनि फिथा सौराय जायो आरो बेजों लोगोसेनो माने जोंनिया माने मोनसे आसार खान्थि होननांगोन आरो जेनेबा आस सार खान्थिबा नेम दंबोयो जेनेबा सोरांसि औ। बे मागोनि एक थारिख खालिलाय माने मा होनो गय बिफां खानाय नारेंखल फिफां बिफां देमना फिथाइ थाय औ बेफोरदि दङब्ला माने बै माइ मा होनो माइ जिगाबजोंहाय माने बै फोर‌ बिफांखौ खानाय बेफोरबायदि। जा मा होनो नुबो गोदोनिफ्रायनो खाबोयोमोन जिहेथु दिनैसिमबो खाबोनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ बे जोंनि बर'फोरनि मोनसे फोथायनाय औ औ
माइआ जेरै बेबायदि बिदां माने बुरजा थायो बेबायदिनो थिग बिदिनो गय फिथा एबा बिदिनो फिथाइ सामथाइफ्रा माने बेबायदि माइ बिदां बायदि थायो। जाहाथे थाइथें होननानै माने फोथायबोनाय आरो बियो बेखौहाय बिदि होननानै माने खानाय जायो आरो बेखौ आरो आरो मा होनो सोरां सोरांसि माने बे न' न'खौ माने गोबोरजों गिलिर मा होनो इन्जुर बेरायाव बिदि लिरोना बोयो सिन मोनसे बोनाय माने बेखौल' सख खानाय ना मा होनो बे बिदिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे बिनो माने मा होनो हासिब हासिब बोराय बा फुराना जानाया हासिब ओमफफ्राय आरो खादा बायनाय बेफोरखौहाय माने लामाफोराव गारहैनाय बेफोर जिखौ नुनो मोनो आरो माने बेखौ मानि थाखाय गारो आं बारा मोजां मिथिया आरो बेखौ।
औ औ औ दा जेानो जाया जों बे आयदानि सायाव जे हायोखौ सावरायबाय जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां दा उन समाव जों सम मोनोब्ला बे आयदानि सायावनो मोजांथारै रायलायफिनसै
औ औ नो
दे होमबा नोंथां बे समाव लाखिथ'नोसै नामा औ औ दे दे औ